औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो नै दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा?
जानाया जाथ'नाय जाथ'वाखै दायो।
अ अब्ला नोंथाङा आंनो सम होनो हायोब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आङो
अ दे जागोन दे जागोन दे सम होनो हागोन आं
ओ अब्ला आङो सोलोंथाइनि सा याव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना ए अब्ला नों थांआनो एसे बुंनानै होग्रोदो दे सोलोंथाइनि फारसे
सोलोंथाइनि फारसे नङा होमबा
औ
अ बेसिकेलि जों सोलोंथाइ होनना बु बुङोब्लाथ' जोङो जिउआवहाय आ गोबांथार गुनि गियानि बा गेदिर गेदिर सुबुंफोरा बुंलांखादों नङा होमबा बानबुंथाय होलांनाय दङ स जों बै बेफोरखौ नायोब्ला जिउआवहाय जोंनो सोलोंथाया जोबोद मास बि इम्परटेन्ट आरो दा आरो बेजों लोगोसेनो दा आंबो मोनदांदों सोलोंथाया गैयाब्ला जोंहा जिउआव माने जेबोआनो गैया आरो सोलोंथायानो जेनिबो गुदि थ बे हिसाबै सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो खालि जे जोङो स्कुल कलेजफोराव थांब्लाल'नो जे सोलोंथाइ लानायाल'नो सोलोंथाइ बे जायो बे नङा माने न दाउट जोंङो माने स्कुलाव थाङोब्लाबो जों सोलोंथाइ लायोब्लाबो खायसे खायसे माने आबुङै सोलोंथाइ मोननो हाया खायसे जेरैबायदि जोङो आ जेरैबायदि जों गियान आरजिनांगौमोन नङा होमब्ला लिरनाय बायदि सोलोंथाइ जों लानो हायो नोंगौ थिग खिन्थु सोरबा सोरबाया लिरनाय गैयै बायदि जेरै जोङो आखल आखु दानाय गियान सोलोंना लानाय नङा होमबा बैफोरबो मोनफा मोनफा सोलोंथाइनि बाहागो मोनो थ' बैफोरबायदि सोलोंथाइखौ जोङो जिउआवहाय खायसे खायसे मानसिया मोना आरो थ' बै सोलोंथाइखौ मोननोब्ला जोङो जों स्कुल कलेजाव थाङै मानसिया माने आबुङै लानो हायो आरो दा माबायदि होनना बुङोब्ला जेरै जोंहा महात्मा गान्धियानो बुंलांनाय दंखायो जेरै इडुकेसन इस ए लाइफ लं प्रसेस होननाय नङा होमबा जेराव जोंनि जिउनि मोनफ्रोमबो खोन्दोनि समफोरानो मा होनो जोंहा सोलोंथाइजों रिलेटेद गोनां आरो सोमोन्दो गोनां नों दिनै ओंखाम जादों ओंख्रि ओंखाम ओंख्रि संदों नङा होमबा अबबा थांदों बैफोर मोनफा बो माने सोलोंथाइ आरो थ जों जेखि हाबा हुखा मावा मानोे बैफोरबो गासिबो माने सोलोंथायाव बाहागोयावनो गोलैजोबो आरोखि ओम थ' बैफोरखौ नायोब्लाथ' माने जोङो ओ सोलों थाय होनना बुङोब्ला खालि आं दहायबो बुंखादों खालि जोङो स्कुल कलेजाव थांनानै सोलोंनानै मोननाय लिरनाय महरै मोननाय बैफोरल'नो सोलोंथाइ जाया नङा होमबा
औ-औ
सासे गोग्गो सोलोंथाइ गोनां जानोब्ला जों फारफ्रोमनिफ्रायबो माने रोंगौथि गोनां जानांगोन आरो दा जोङो सोलोंथाइखौ लानायनि गेजेरजों जोङो दिनै सोरबा सोरबा ओरैबायदि जायो गेदेर गोलाव मानसिफोरजों जोङो माबायदि रायलायनांगौ बैफोरनि आ गियान थाया बा नलेज गैया जोङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ माबोरैहाय जोङो आ साजेसन होनांगौ बैसोरजों माबायदि बाथ्रा रायज्लायनांगौ बैफोरनि गियान खायफा खायफानाव थायाबो जानो हागौ नङा होमबा आरो थिक बे फोरबायदिनो जोङो इउनिभारसिटि फरायदोंब्लाबो बा ओ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गेदेर मानसि जाहैनो हादोंब्लाबो गाव गावनि बिमा-बिफा बा पेरेन्टसफोरखौ जों माबायदि रिसपेक्ट होनांगौ बिथांमोनजों जोङो माबायदि रायज्लायनांगौ बैफोर गियानफोरा माने बिथांनाव गैयाबो जानो हागौ नङा होमबा स' बेफोरबायखौ नोजोर होनानै नायोब्ला सो जों बुंनो हायो माने सोलोंथाइखौ जों जुदि सोरबा सुबुङा आ लिर नाय महरैल' लानो हादोंब्ला आखल आखु बिथिंनि फारसे लानो हायाखैब्ला बे माने आबुं सोलोंथाइ मोननाय बे नङा आरो माने बे आद्रा खिद्रा आद्रा खावनिया सोलोंथाइ गोनां सुबुं जाहैगोन आरो नङा होमबा सोलों बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लायोब्ला मा होनो फुललि गावनि रावजोंनो जोङो ओ लिरनाय महरैबो जों रोंनो रोंनांगोन आखल-आखुखौबो जोङो लोगोसेनो लांफानो रोंनांगोन प्लास बिजों लोगोसे जोङो नङा होमबा गुबुन सोरनोबाबो जोङो गावनि रोंगौथि मोननाय ओ नों जि गियान मोनदों जि नलेज दं नोंहा बै नलेजखौ नोङो सोरबा गुबुननि सिगाङावबो गुवारै माने बुंफ्रुसारनानै होनो हानाय नों माने जानो नांगोन आरो अब्लासो बे माने मोनसे रियेल इडुकेसनखौ मोननाय सुबुं होननानै जोङो बेखौ माने साननानै लानो हागोन आरोखि नङाब्ला बैयो ओ ओरैनो जोङो सोलोंथाइ खौ लिरनाय महरै लादोंब्लाबो बै माने सोलोंथाइ गैयाखौ जों माने मोनफुंजोबाखै बेखौ जों बुंनो हायो आरो माने थ' बेफोरबायदिनो दिनावहाय जोङो मा नुनो मोनो सोलोंथाइखौहाय गोबांथार जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि जि यां जेनेरेसनफोर बैसोर माने आबोद खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने जास्ट सोलोंथाइ खौ मोनसे जिउनि मोनसे फार्ट फार्ट टाइम जास्ट मोनसे माने मा होनो थांथारनांगौ बायद'था बैफोरबायदि बायद'था महरैखौसो जों लानायखौ नुनो मोनो आरो माने थ' बेफोरो माने टटेलि रं आरो बैफोरबायदि सुबुंफोरानो माने जिउनि उननि समफ्रावहाय माने उन दाहा खालामहैनो गोनां जायो आरो गोबांथार जेंना जेंगोनाजों खैफोदफोरजों माने भुगिहैनो गोनां जागोन आरो ओ मानो होनना बुङोब्ला नों दिनै सोलोंथाइखौ लायाब्ला नङा होमबा आथिखालनि मुगाया मा ओ गोबांथार बिगियाननि जुग बा टेक्न'लजिनि जुग नङा होमबा ओ दिनै सुबुङा बांलांगासिथ' बांलांगासिनो दं दिनै हानि गुनफोरा ओ बांदोंब्लाबो हानिया जों हाया बांनो रोङाखै नङा होमबा हानि गुनासो बांदों खिनथु हाया बाङाखै जोंहा सुबुंफोरा बांलांदों खिनथु जायगाया सेबलांगासिनो दङ' खारन ओ सुबुङा बांनाय लोगो लोगो जोंनि जायगाया सेबलांदों नङा होमबा स' बैफोरबायदि बिथिंजों जोङो नायहरोब्ला उननि समफ्रावहाय हयथ' जोङो जाने थानो जायगाखौ मोनहैगोन ना मोनहैया नङा होमबा नैबेखौबो जोङो नोजोर होनो रोंनांगोन आरोखि स' बेफोरबायदि मोनसे फरि बिस सावहाय जों गोग्लैदोंब्ला नङा होमबा जोङो दङ'ब्ला दा त' बेनिखायनो जों मा लाथारनांगोन मास बि नोङो इडुकेसनखौ नों लाथारनांगोन आरो बे कम्पालसरिखा मानो होनना बुङोब्ला ओ बैफोरनिफ्राय जों उदां जानो हानाय नों गावखौ दैदेननो हानाय नों गियान गैयाब्ला गियान थायाब्ला नङा होमबा जोङो ओ गावखौनो गाव सासे मा खालामना लानाय जागोन नोङो बिबायारि महरै जोङो गावखौ बुंनानै लानो हानां हानाय बायदि जागोन आरोखि कारन दिनै गोबांथार सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनो इडुकेसन गैयैफोर जायफोरनो खि माने आखाइ आथिं गोरा मेगन थागन मेगन खोमा मोजां थासेयावबो ओ बिबायनानै जानो गोनां जायो नङा होमबा बैफोरबायदिफ्रा राहा गो थेजानाय मानसि सुबुं माने तु देट मिन्स बिसोरनाव मा गैया इडुकेसन गैया आरो बिसोरो गावखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ बेनि फारसे गियान बा नलेज गैया। बेहा रोंगौथि गैया स बेनिखायनो बियो मा आखाइ आथिं मोजां थासेयावबो मेगन खोमा मोजां नुसेयावबो बेहा माने गावखौ दैदेननो हानाय रोंगौथि गैया आरो सोलोंथाइ गैया आरो। थारमाने बियो मेगन थानानैबो मेगन गैया आरो खोमा थानानैबो खोमा गैया बिदि बुंनांगोन आरो नङा होमबा बैसोर बायदि महराव जोंबो जाहाथे गोग्लैया नङा होमबा दा बेफोरनि फारसे जों नोजोर होयोब्ला जों बेनिखायनो माखा खालामनांगोन फैबाय थानाय उननि जोंनि जि जेनेरेसनफोर नङा होमबा बैसोरखौनि जोङो माने फोरमायना होनांगोन बा बिसोरनो जोङो नलेजखौ होनो रोंनांगोन। बिथांमोननो जोङो मोजाङै बुजायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइनि फारसे ओ आबुं गियानखौ जोङो होनो रोंनांगोन। आरोखि अब्लासो जोंनि जिउनि थार सोलोंथाइखौ जोंबो मोनदों होननानै जों माने बुंना लानो हागोन आरो नों हारसिं सोलोंनानै नों जुदि हारसिं गियानखौल नों लायोब्लाथ बे मानि थाखाय खामानि होनो नङा होमबा नों गुबुनखौबो बानजायनो हानाय जानांगोन गुबुनखौबो माने फोरोंनो हानाय जानांगोन। अब्लासो माने सोलोंथाइ नोंबा सोलोंथाइ मोनदों होननानै नों बुंनो हागोन येस आं सोलोंथाइ मोनदों होननानै नोङो माने दा थियै बुंनानै लानो हागोन आरो अब्लाना स' नोंथांनि सायावहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव नों माबायदि सानो?
सोलोंथाइ होनोब्लाथ ओ दाथ जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय नुनो मोनोमोन जमोनसे गोदो
गोदोथ माने फरायसालि ओ इदिनो एल पि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल बेफोरबायदिखौ गोदो जोबोर खम नुनो मोनोमोन बा फोरोंनाय सिस्टेमा माने एसां मोजां नुवामोन आरो लोगोसे गोदोनि जा फोरों गिरि बिथांमोन बिथांमोनाबो माने एसां बिदि दानि बादि नङामोन माने गोरों गोरोंब्लाबो दानि बादि गोरों नङामोन आरोना।
औ
औ ओमफ्राय दाथ नै बुंनो थाङोब्ला दायो फोरोंनाय सिस्टेमा माने एसे मोजां जानो एसे मोजां जाबोनो हमदों जेरावहाय उम दानि फोरोंगिरिफोराबो माने एसे एडभान्स लेभेलनि जानो हमलांदों। जायनि थाखाय औ जायो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। आरो इयुनावबो माने फोरोंनाय सिस्टेमा मोजांनिफ्राय मोजां मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ थिगानो
ओमफ्राय आं माखासे सुबुंफोरखौ नुनो मोनो जे माने फरायसाफोरखौ आरोना बिथांमोना माने गावनि जा मार्क गावनि पारसेन्ट बेखौ मोननो। थाखायल माने फरायो आरोना माने गावनि गियानखौ गावनि गियानखौ मोननो थाखाय माने फराया। माने बिथांमोननो गावनि पारसेनन्टेज नांगौ। थाखायलसो फरायनाय जायो। जायनि थाखाय बिथांमोना नांगौ बायदि गियान खौ मोननो हाया।
औ
बेनिखायनो बिथांमोना माने खायसे खायसे सुबुंफोरा समाज समाजफोराव गिदिर सुबुंफोरजों माबायसा लाराययनांगौ बा मा माबायसा हुदा देखायनांगौ बेफोरनि बागै एसां नलेज गैया आरोना बिनि थाखाय आरो आङो माखासे फरायसाफोरखौ बा लाइमोन बैसोनि सुबुंफोरखौ आङो नुनो मोनदों जे माने गाज्रि लामाथिं थांनाय जेरै सिग्रेटफोर सोबनाय बा दाबसे जायगायावहाय माने थांनानै जौ हरि लोंहैनाय मानाय लोगोसे सिख्लाफोरनि आबदा मारिनाय बेफोरनि बागै माने नुनो मोनदों। आरो ना ओ नों नोंथाङा माने मा सानदों ओ बेफोरो माने बेफोरखौ होबथानो थाखाय नोंथाङा मायाबा बुंनो सानदों नामा? जे मा माबायसा खालामब्ला माने मोजां मोजां जागोन जोंनि समाजा
थ' बेसिकेलि बुंनो थाङोब्लाथ' बे मोनसे जिफोर जाफ्लेबाय थानायखौनो जों बुंनांसिगोन नङा होमबा इफोरो आथिखालाव गोबांथार ओ फरायसाफोरखौ जों नुनो मोनो फरायसुलिफोरखौनो जों नुनो मोनो। स्कुल कलेज थाङोब्ला माने बेफोरबायदिनो लाइन लानानै आददा मारिनाय बहाबा बहाबासो बेरायहैग्लांनाय नङा होमबा? सोलोंथाइनि मुङै माने गाव गाव मोनसे इन्जयमेन्ट लानो होननानैसो थांनाय जायो माने। एडुकेसनखौ अनलि नामावल' लायो खिन्थु बिसोरा रंजानाय फारपसखौसो लानानै बिसोर बिसोरो सोलियो आरोखि थ' बेफोरबायदिखौ जोङो होबथानोब्ला नङा होमबा? मासबि कम्पालसन रियै जोङो गावनि पेरेन्सफोरा माने स्ट्रं जाग्रोनांगोन आरोखि जे सोलोंथाइया मा बिनि फारसे बे गथ'नो माने मोजाङै जोङो गियानखौ होग्रोनांगोन आरो। बेजों लोगोसेनो जोंहा सेकेन्डलि मा थागोन जोंहा जोंनि टिचारफोरनि गेजेराव थागोन आरोखि स' मोनफ्रोमबो जाथाय फोरानो बा मोनफ्रोमबो खोथाफोर साननायफोरानो माने एरियानि इभारमेन्टजों माने सोलियो आरोना थ' बेनिखायनो बैयावहाय माजबि ख कम्पालसरि जों मा खालामनांगोन एरियानि जिफोर गारजेन्सफोर नङा होमबा बैसोरनि गेजेरावबो मोनसे आ कमिउनिटिनि गेजेरावहाय मोनसे कम्बिनेसन थालायनांगोन आरोखि। जे जोंनि ओनसोलखौ जोङो माबायदि खालामोब्ला मोजां जागोन बा जोंनि ओनसोला माबायदि डेभलप जागोन नङा होमबा बैसोर गोरों गोराफोरनि गेजेरावबो बे मोनसे दायथ थालायो आरोखि प्रेसार ग्रुप होनना बुङो जों